अ नोंथां-थां। अ अब्ला आं नोंथांजों ओ। बोरैहाय बर' हारिया बोरैहाय न'खर संसार दानांगौ बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदों हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां औ।
औ। अ जों मोनसे न'खर दानांगौब्ला जोङो ओ मोनसे न'खराव जों गासैबो ओ बिदा-फंबाइ, बिब'-बिनानाव, बिमा-बिफा गासैबो जों खौसे जानांगोन नङा होमबा? न'खर गंसे। जानांगौब्ला गाव हारसिं नखर। नखर मोनसे जानो हाया जोंनि बिमा-बिफा गासै भाय बाहागिखौ लानानैसो मोनसे न'खर जायो नङा होमबा नोंथां? अब्ला आं नोंथांनियाव साननो हा। आं सोंनो सानदों जे बोरैहाय जोङो ओम बर' न'खरखौ बोरैहाय जोङो मो। मोजां जौगाहोनो हायो न'खर गंसेखौ जों बोरैहाय दानांगौ बेनि सायाव नोंथांजों आं सुंद'यै सावरायनो सानदों। नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नोंथां ओ आंनि मोनदांनाय आरो मिथिनायखौ आं फोराय फोरमायगोन। जेरै जोङो। न'खर गंसे ओ जानोब्ला जोङो। गिबियावनो। ओ बै न'खरनि माने गासैबो ओ माखासे खामानि बा खान्थि बा न'खरनि माखासे खान्थिफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन। ओ थिग बेबायदिनो। जोङो। ओ न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो न'खरनि गासैबो ओ बाहाय, बिदा- फंबाइ, बिमा-बिफा ओ बेफोरखौ जयै लानानै गंसे न'खर जायो। थिग बे न'खराव। मा मोनसे माखासे। ओ खान्थिफोर थायो गावबा गावनि न'खराव गावबा गाव माखासे। खान्थिफोर थायो ओ बे। बेफोर खान्दिफोरखौ जोङो गिबियावनो मानिलायनानै सोलिनांगोन न'खर मोनसे मोजां गोजोन न'खर दानोब्ला। बेनि उनाव ओ माखासे। माखासे हिन्जावफोरनि ओ खामानि बा खामानि दामानिफोरखौ जुदि बै ओ आइजोफोरा मावस'नो हायाब्ला हौवाफोराबो बेयाव हेफाजाब होलायनांगोन। ओ मावफानांगोन बेबायदिनो माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला बैयाव माने थुलुंगा होनांगोन थिग बेबायदिनो ओ हौवाफोरा माबा मोनसे जेखि जाया मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला ओ बे न'खरनि आइजोफोरा। हेफाजाब होनांगोन बा मावफानांगोन लोगोसे थुलुंगा होफानांगोन आरो। मोनसे न'खरखौ औ मोजां खालामनोब्ला एबा जौगाहोनोब्ला बे बेबायदिनो जोङो माने गोरोबलायनांगोन आरो नोंथां ओ नोंथाङा बेनि बागै एसे ओ बुं फोरमायनो हागोन नामा आरो?
औ हागोन ओ नोंथाङा जि बुंदों बे गासैबो सैथोआनो। ओ जों मोनसे न'खर दानांगौ जों गास सिनिबो बिहोमा नांगौ। नङा होमबा? नोंथां जों बिमा बिफाजों जों गासैबो गोरोबलायनाङो बिदाखौ जों बिदा बिमा ओ बिमा-बि फाखौ जों बिमा-बिफा होननानै जोङो गावजों ओ गाव जोङो बुजिलायनो हानांगोन आरो। जोङो मोनसे न'खर दानांगौब्ला जोङो ओ बिमा बिफाया ओ बुंनाय बोसोनफोरखौ जों मानिनां गोन‌ मानोना बिदा फोरोंनाय बोसोनखौ जों मानिनांगौ आरो लोगोसे उम बिदायाबो गावगायनि बिबा ओ हिनजाव बा ओं हिनजावखौ हिनजाव हौवाखौ हौवा बेखौ जोंङो मानिलायनानै सोलिनो हानांगोन आरो। आरो जों मोनसे न'खर दानांगौआव जोङो हिनजावफोराबो माने न'खरनि माइनाव हिसाबै जोङो बांसिन दायथ'आ हिनजावफोरनियावबो थायो न'खर बेंनायनि दायथ'आ। मानोना हौवाफोरा नोङो रां खामायनो थाखाय नोङो बाहेरायाव गुबुन रायजोआव नोङो बा गुबुन बाहेराव थांनो गोनां जायो जि जेनबा रां आरजिनो थाखाय न'खरनि ओ समाज न'खरनि ओ बेंनो थाखाय आरैनो न'खरनि रांखान्थिखौ नोङो जौगाहोनो थाखाय नों खामानि मावनो गोनां जायो। आरो हिनजाव आइजोफोरा जेरै ओ न'आवनो थानानै न'खरखौ नायनाय जायो बे बेनिखायनो जेनबा सानैबो जोङो ओ गोरोबलायनो हानांगोन हौवायाबो हिनजावखौ बुजिनो हानांगोन आरो हिनजावाबो हौवानि ओ खामानि मावनाय मावनायाव हेफाजाब होनांगोन। अब्लासो जोङो न'खर मोनसेखौ खौ जोङो जौगाहोनो हागोन होननानै आं सानो आरो। आरो लोगोसे जोङो थाखा खामायनायखौबो जों दोनथुमनांगोन दोनथुमनो रोंनांगोन मानोना जोंनि गथ'-गथाय देरबोला जोंनि थाखा फैसाखौ जोङो गोजौ फारसे सोलोंथाइ होनो गोनां जानायाव जों गोबां रांखावरिनिबो गोनां जायो। बे समाव नोङो गथ'फोरखौ नोङो मोजां सोलोंथाइ मोजां स्कुल कलेजाव नों फरायहोनो हायाबा एडमिसन होनो हायाब्ला नोङो गावआनो जेनेबा उसुबिदा जागोन बेखायनो नोङो ओ मोजां फरायहोनांगौ गथ'फोरखौबो नोङो थां रांखौफोरखौ हिनजावफोरा दोनथुमनो रोंनांगौ आरो मानोना हिनजावफोरा बांसिन रां दोनथुमनायखौ हिनजाव माहारिया बांसिन बाहायो आरो। मानोना हौवाफोरा ओ बायदिसिना मुवा बेसादखौसोर लाब्लाब साब्लाब बाहायोब्ला हिनजावफ्रा आरो अनथि अनथि बाहायनो रोंनांगोन बेफोरजोंबो जोंनि न'खर दानाया हेफाजाब होयो आरो मानोना हौवाबो हिनजावबो जुदि नांनायनिख्रुइबो बारासिन जुदि बायलाबाय थायोब्ला मुवा बेसादखौ नाङिखौबो जुदि बायलांबाय थायोब्ला नोंसोरनि रांखान्थिया फोजौनो हानाय नङा नों एसे एनै दोनथुमब्लासो नोङो रांखान्थिखौ नोङो ओ गोजौ फारसे नोङो दावगाहोनो हागोन आरो बेखायनो सानैबो हेफाजाब होलायनांगौ। आरो नों आलासि फैयोब्ला सापस मोनसे न'खराव जेब्ला मानसि बाहाय बाहागि आलासि फैयो नङा होमबा नोंथां? औ बे समाव नोङो मा खालामनांगौ सोरबा सिनाय मोनै बा सोरबा सिनाय मोननाय आलासियानो फैगोन नोंनि न'खराव बा मानसि हिसाबै मानसि हिसाबैथ' मानसिनि न'खराव थाङो नङा होमा नोंथां अब्ला नों बै मानसिखौ गिबियावनो नोङो बै मानसिखौ नों फैनानै न'आव फैयोब्ला नों गिबियावनो नों सेयार होनानै नोङो बिथांखौ जिरायनो होनांगोन बिनि उनाव दै खापसे जासिग्रोनांगोन बिथांनो बा नोङो साहा कापसे जासिनानै उनावसो नों बै आलासि बा नोंनि न'खराव फैनाय मानसिखौ नोङो सोंनांगोन नोंथाङा मानो फैदोंमोन नोंथाङा मा खामानि लाना फैदोंमोन जोंनि न'खराव माबाफोर खौरांमोन नामा बिदि गुरै रावजों नोङो सासे न'खरनि मानसिफोरा बेखौ सोंनो नांगोन आरो। अब्लासो बियो मोनसे न'खरा बियो माने दिसिप्लिन गोनां मोनसे न'खरा बियो खान्थि गोनां न'खर जागोनां। बेखायनो बेफोर परिबेखखौ जोङो गाव गावबो खामनानै लानांगोन आरो गथ'फोरखौबो नों उन्दैनिफ्रायनो नों फोरोंनांगोन। मोजांखौ मोजां हामाखौ हामा बिदि फोरोंलायनो हाबासो नों गथ' संसार दानाय बा इउन फिउचार दानायाव नोङो जोबोर हेफाजाब होगोन आरो मानोना उन्दै उन्दै फिसा फिसा गोरोन्थियानो मालाबा गोदोर माने नोंनि जाफुंसारनायखौ लाना फैयो बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ जोङो गियानखौ होलांनांगोन आरो मोजां बिमा बिफाफोरा अब्लासो जोङो बै न'खरखौबो जेरैबायसा जोंखौ बिमा बिफाया दिनै जोंखौ बोसोन होनानै दिनै बैसिम फेदेरनानै लाना फैबाय थिग बिदिनो नों आंनि गथ'खौबो नोङो बिदि खालामनांगोन आरो अब्लासो जों बे न'खरखौ जोङो न'खर हिसाबै जो फोथांना लाखिनो हागोन आरो आं नोंथांनियाव सोंनो सान्दों लाव गथ'फोरखौहाय बोरैहाय नोङो मोनसे गुन गोनां आरो माने रोंखा राखा खालामनो हागोन दिसिप्लिन होनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
जोङो ओ गथ'फोरखौ ओ जोङो आब्रुथियै ओ लाखिनोब्ला बा ओ रोंखा राखा मोनसे मा मोनसे गुन गोनां ओ खालामनोब्ला जोङो ओ उन्दै बा ओ गोरलैनिफ्रायनो जाय समनिफ्राय बियो एसे ओ थामायनो रोंगोन बा एसे एनै ओ राव बुंनो रोंगोन ओ एसे माने मानसिस सिनायनो हानाय जागोन अब्लानि बै स फायनो जोङो बै गथ' सानो जोङो ओ मोज जां माखासे ओ बोसोनफोरखौ जोङो होबोनांगोन आ बिनि सिगाङाव जोङो ओ खुगाजों बुंनानै ओ हो हायाब्लाबो जोङो दिन्थिनांगोन माखासे ओ खान्थिफोरखौ जोङो दिन्थिनानै होनांगोन जोङो न'खराव बयबो ओ बिनि बे गथ'नि सिगाङाव बा गथ'सानि सिगाङाव जोङो ओ गाज्रि ओ राव बुंनाय बा गाज्रि आखल द आखु दिन्थिनाय बिफोरखौ जोङो गारनांगोन बि गथ'नि सिगाङाव जोङो मोजां खालि मोजांखौल' जोङो दिन्थिनांगोन ओ बबे मोजां ओ बिखौ उ ओ बबेखौ ओ बुंब्ला गा ओ मोजा आ मोजां बा बबेखौ जाब्ला गा ओ ओ मोजां बबेखौ जाब्ला गाज्रि अब माखौ बबेखौ बुंब्ला ओ गाज ज्रि ओ बेफोरखौ जोङो फोरोंबोखानांगोन बिनि उनाव जोङो ओ आरो सोलों बिनि उनाव जोङो लासै लासै देरबोनायनि एसे देरबोनायनि उनाव जोङो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होहोनांगोन ओ जोङो बेबायदिनो जोङो मोजां ओ मोनसे फरायसालियाव ओ होनांगोन ओ जाहाथे बैयाव फरायनानै बेयो मोजां ओ उनाव इयुनाव मानसि जाहोनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ फरायसालियाव ओ लां ब्ला लोब' जों बेखौ जानाय नङा जोङो बेखौ फरायसालियाव लांखांनायनि उनावबो जोङो न'खराव थानाय समाव जोङो बेखौ ओ फोरोंनांगोन हाजासे ओ माखासे ओ फरायनो थोननांगोन। बा मोजां -मोजां बिथोनखौ जोङो बिनो सान फ्रामबो माने होबाय थानांगोन आरो ओ बिथोनफोरखौ। ओ माबायदि खालामब्ला मा जागोन बेफोरनि माखासे ओ ओ मोजां -मोजां बिथोनफोरखौ बिनो सानफ्रामबो ओ बुंनानै होबाय थानांगोन। थिग बेबायदिनो लासै- लासै ओ जोङो ओ बै ओ गथ' सासेखौ मोजां गुन गोनां दानायाव बा आखल गोनां खालामनायाव एबा आब्रुथि गोनां खालामनायाव गाहायै ओ सासे ओ गावनि बिमायासो माने बांसिन बेयाव बि फाव थायो। बा बेयाव माने ओ बांसिन ओ हाबा मावनो गोनां थायो मानोना ओ सासे गथ'आ रावखौबो बिमानिफ्रायसो सोलोङो थिग बेबायदिनो माखासे आखल- आखुफोरखौबो माने बिमानिफ्रायसो लायो बेनिखायनो सासे ओ माने माखासे गुन गोनां सुबुंफोरा बुंदों जे मा होनदों ओ सासे बिमानियाव ओ जि जन ओ फोरोंगिरिनि बा मास्टारनि गुन थानांगौनो। सासे बिमा जानोब्ला। बेबायदिनो ओ बेनिखायनो ओ बुंदों माने बै बिमायासो गाहाय बिफाव लायो बिनिखायनो बिमाया फोरोंनांगोन। ओ सम बायदि बिनो जा मोजाङै जा होनांगोन। सम बायदि बिनो ओ लेखा फरायनाय होनांगोन बा बेखौ बे लेखा थाफानांगोन। बेखौ फरायहोनांगोन फोरोंनांगोन रोङै औ। थिगबायदिनो सम जायोब्ला जोङो फरायसालियाव लांनांगोन बेबायदि खालामनानै जोङो सासे गथ'खौ गुन गोनां खालामनो हायो आरो नोंथां औ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय। नोंथांजों सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय औ गोजोन्थों।